हेल' नोंथां।
औ नोंथां? खुलुमबाय नोंथां, औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
औ आङो दायो नोंथां जिरायनानै दङ'।
अ औ नोंथां आबो बि फां सिङाव माने जिरायनानै दं आरो दायो। औ अब्ला औ बुंलाय नोंथां।
औ नोंथां ओ एसे सावरायनोसै ना उम मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
ओ अब्ला जों दिनै ओ ना हमनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा? नोंथां ओ औ। अब्ला आं नोंथांनाव ओ मोननैसो सोंथि सोंसै। ओ जे ना ओ ना हमनायाव ओ गुबैयै नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा आइजेंफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोंङो आस्रा जे लाङि जे जेखाइ बिदिजों हमनाय जायो आरो सेन सानानै ना खौ हमनाय जायो जोंङो जेखायखौ औवानिफ्राय बानायो जोंङो जेखायखौ जोंङो माखाल औवानिफ्राय बानायो आरो जेखाइ बानायोबथ जोंनो खबाइखौ नांखागोनखा जोंङो खबाइखौबो माखाालऔवाजोंनो बानायनाय जायो आरो आरो बै सेनखौबो जोङो माखालवाजोंनो बानायनाय जायो अ बिदिनो जोंङो नाखौ बिदिजों हमो आस्रा जे लाङि जे बिदिनो आस्रा जेबाथ' जोंनो दैमा नांगौ जायो दैमा बा फुख्रि बिदियावसो हमनो हागोन औ जोंङो सारिथिङा जे बिदि बायदि बेखौबो जोङो दाहाखर बा दंग'फोरावसो बोनानै हमनो हागोन जोङो आरो जेखायखौबाथाय जोंङो दुब्लि बायदिफोरावबो जों बोनानै नाखौ ह हमनो हागोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो जोंङो जों गोबां रोखोमनि ना थायो जेरै फुख्रियाव हेगारनाय बुंङोब्ला कमल काट चाइनिस फिथिग्रि बे रौ मिरगा बिदिनो बायदि निस्ला ना बायदिखौ हगारनाय जायो आरो दुब्लि फोथावफोरबाथाय जोंङो एंखावरि गांजेमा खांख्राइ सें ना गोरि ना बायदिखौ मोननाय जायो आरोोना
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो औ बुगलाय
अ जोंङो बिदिनो हाथाय बाजारनिफ्राय नाफोरखौ बायना लाबोबाथाय जोङो गोथाव जायैखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्लाथाय आथिखालनि मुगायाव हासार बाहायो ना देरनायनि मुलि बाहायो नालाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोंनि नआवनो फुख्रिफोराव हगार खानाय बेफोर बांसिन गोथाव जायो आरो ना आरो दुब्लिफोराव मोननाय बेफोरबो बांसिन गोथाव जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ ओ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बेफोरनोसै आरो ना माने ना गोरि खावरिफोर बेफोर मोनो आरो ओ अब्ला आंबो जोंनि ओनसोलनि बागै एसे बुंनोसै जे जोंनि ओनसोलाव माबोरैहाय ना हमनाय जायो ओ अब्ला जोंनि ओनसोलाव नाखौ जेनेबा ना हमनो थाखाय जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो जेखाइ खबाय ओ जाल जालि ओमफ्राय ओ खादा ओ सेन खखा बेफोरबायदि ओ आइजेंनि बा आगजुनि हेफाजाबै जोंनि ओनसोलाव सुबुंफोरा नाफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
औ ओमफ्राय ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बिदिनो नाफोरा मोननाय नाफोरा माने दैसा दैमायाव ना मोननायफोरा जाबाय ओ नास्राय ना गोरि ओ ना बामि खुसिया ओमफ्राय ओ बिदिनो नास ओ ना बोथिया ओ ना फिथिख्रि बायदि बायदि रोखोमनि नाफोरखौ मोननाय जायो मोननाय जायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय ओ एम्फौफोरबो मोननाय जायो जेरै एंख्रब ओ लानजाय गोलाव, गांजेमा ओ आरो खांख्राइ, एम्बु बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौफोर बा बेफोरबायदिखौबो मोननाय जाया फाना जोंनि ओनसोलथिं
औ नोंथां ओमफ्राय ओ दा ओ ओ नाया दंबाय दङ ना एसे खमायनायखौ नुनो मोनदों।
अ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव दायो माने नाफोरखौ एसेबां नुनो मोनबांला आरो माने खमायलांबाय ओ सिगांनि बायदि जेरै सिगाङाव माने दैमा दैसाफोराव एसे माने ओ गुरबानो खादाजों गुरबानो बा सेनफोरजों ओ सेनफोर साबानो एसे दसे सानायफोरावनो मायबा गुरनायफोरावनो ससेफोरावनो मोननायखौ नुनो मोनोमोन। दा दानिया बिदि नु-नुनो मोनला आरोना माने। खमायलांजोबबाय नाफोरा। ओमफ्राय दुब्लिफोरावबो बारा एसे नाफोरखौ जेब्ला नांगोलजों एवोबा ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो बेफोरावबो नाफोरखौनो बारा नुनो मोनबांला आरो। बेखाय माने खमायलांजोबबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय माबोरैथो?
औ जोंनि ओनसोलावबो बिराद ओ बिदिनो बिराद ओ नाखौ खम बिबांनि नुनो मोनो। ओ गोदोहाय ओ बिदिनो माइ गायनो थाखाय दुब्लि हाल एवबाथाय जोंनाव बिराद ना मोनोमोन आरो। आरो दानिया आथिखालाव ओ माइफोरखौ जोंना मुलिफोरजों होनानै जोङो मोजां खालामनायखौ माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो जोङो। बिनि जाहोनाव जानो हागौ नाफोराबो गोमालांबाय बिदिनो जोङो दुब्लिफोराव नाखौ मोननाय जाया गोबां खमायलांदों जोङो दायो
औ नंगौ नों-
औ सिगाङाव बिदि गुरनानै मोनजाला माने ओ मोनला
औ खमायलांबाय
औ
औ
आथिखालाव आरो औ
बुंलाय नोंथां।
आथिखालाव आरो बांसिन बागैनो मुलि होयो नालाय दुब्लि जेखिजाया मैगं थाइगंफोरावबो मुलि होयो बिदिनो माइ जौनायनि मुलि होयोब्लाथाय अब्लालाय अबाव ना थानो आरोना। नायाथ' गोमाखागोनानो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ माने बेफोर बे मुलिनि थाखायनो नाफोराबो माने गोमालांनो हमदों आरो ना। माने जोङो जेब्ला माइयाव मुलिफोर सारो जेरै इउरिया हासार बा बिदिनो पटासियाम बेफोरबायदि पटास बेफोरबायदि हासारफोरखौ सारनाय जायो अब्ला नाफोराबो थैयो आरो ना थैनायफोरखौ नुनो मोनो आरो ना दुब्लियाव माने गोजावला थानाय गोजावना थालाबायनायखौ बेफोरबायदि नुनो मोनो दा बेफोरनो औ
बे हासारा गोबाब नालाय बिसोरो थैयो आरो ना
औ नंगौ माने बेफोरनि थाखायनो नाफोराबो खमायलांदों आरो ना दुब्लिफोराव ओमफ्राय माने औ ओमफ्राय दैसाफोरावबो खमायलांनोखौ नुनो मोनबाय आरो
औ दानियाथ' दैै सा फोराव दि कारेन्ट होनानै ना हमनायखौ नुयो नामा?
औ माने जोंनि ओनसोलावथ' कारेन्ट होनायखौ नुनो मोनला आरोना दा माने नुनो मोना बिदि कारेन्ट होनानै ना हमनायबा गुरनाय ना गुरनाय ना हमनायफोरखौनो नुबांस्राला माने मानसिफोरानो हमस्राला माने नाबो मोनबांला नालाय बेखाय औ औ बिनिखाय नाफोरखौनो हमबांला ओमफ्राय हमनाय जाबाबो बान्दोफोर हमबा मेचिन न फोरजोंसो सारनानै हमो आरो ना गेदेर गेदेर बान्दोफोरखौ दै दैमाफोरखौ मेसिनफोरजों सारनानै हमो बा फुख्रिफोरखौबो मालाबा जेनेबा फोजोबस्रानोसैबा नाफोरखौनो बोखांजोबस्रानोसैबा अब्ला मिसिनजों सारनानै हमजोबस्रायो आरो ना फुख्रिफोरनिखौबो बिदि नुनो मोनो औ ओमफ्राय नोंसोरनि
औ एसे आगोलावहाय जोंना कारेन्टजोंबो होयोमोन नालाय आरो जोङो कारेेनटजोंहाय ब्लाथ' नाया थैजोबखागोन अबाव थानो जेरै जों मानसिफोराबो बिदि कारेन्ट नाङोब्लाथाय गोरायै खार खारेन नाङोब्लाथाय जोङो थैयोना नालाय बिसोरबोथ' नायाबोथ' जिउ दं नालाय जिउनिसो नालाय कारेन्ट होबालाय अबाव थानो आरो ना
औ बेफोरनोसै आरोना माने कारेन्ट होनानै खोनसेयावनो बुथारजोबनाय जायो नाफोरखौ माने फिसा बिला बिदै सिदै गुब्रु होजोबनानै बेफोरबायदिनो माने बुथारजोबनाय जायो आरोना जोलैखौनो
औ नंगौ।
बेयावनो दैमानि नाफोरखौ ओ बुथारजोबस्राबा अब्ला माने जोलै होनो थाखाय इयुनाव माने खम थागोन आरो ना नाफोरा बेखायनो बेफोर बेफोरबायदिनि थाखायनो माने नाफोराबो खमायलांनो हमदों आरो नंगौ नोंथां औ ओमफ्राय औ बुंलाय नोंथां
एयुनावहालागैथ' बिदि ओ कारेन्ट होनानै बा मुलि बाहायनानै ओ बानायोब्लाथाय जोङो नाफोरखौनो ओ नुनो मोननाय जानाय नङा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो बुंदों नोंथाङा औ ओमफ्राय नोंथांमोननियाव ओ गांजेमा एम्फौखौ नुबावो नामा माने जोंनिथिंथ' नुस्राला गोमास्राबायदां
औ नंगौ औ औ नंगौ नंगौ दा जोंनावबो बिदिनो मोननो थांलिया मोन्नो ओ अब्लाबो जोङो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो मासे से मानै बिदिखौ मोनो आरोना
उम
बिराद ओ गोबां बिबां खम जालांबाय
औ औ जोंनिथिं माने मोनला आरोना दानि जुगाव ओ माने गोमास्राबायखौनो होनजासिगोन माने मालाबासो मासेफोर बा मानैफोर मोनस'नोसो माने बेबो ना हमनायफोराव बेफोरबायदिल' औ ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर नाफोरखौ माने खखाजों मोननाय ना बा सेन सानायजों मोननाय नाफोरखौ ओ फालांगि फोराव बाहाय ना बाहाया माने फानहैयो ना फानहैया जायोल' ना न'आव जायोल' ना माने दुखान माने बाजार फोरावबो हाथायफोरावबो फानहैनायखौ नुनो मोनो
अह नोंथां ओ जोंनि न'खरावथ' ओ बिदि ना नाखौनो हमा बायदिनो बुंजायो नोंथां माने ओ माने माने नाखौनो खम बिबांनि मोनो नालाय जोङो नाखौनो हमा होननानै बुंनाय जायो जोंनि न'खराव जोङो फुख्रियाव हगारनाय जायो फुख्रिनि नाखौनो हमनानै जानाय जायो माने ओ जोङो हमोब्लाबो गुबुनफोर हमनायखौ नुयोब्लाबो जोङो ओ जेब्ला अखा गोसा हायोब्ला दैया लोमसा सावजोबो अब्लासो मोननो हायो आरो ना
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो जोङो ओ दंग' दङ दंग'आव जोङो ओ हमनायखौ नुनो मोनो अब्लाना जोङो बेयावबो ओ गोबां मोननो हायो या एसे एसे ओरैनो ओ जानो आनथाखौल'सो मोननाय जायो बेनिखायनो जोङो ओ अबाव फाननो हाना आरोना जानाय आन्थाखौलाय
औ ओ माने नोंगौ नोंनायालाय नोंगौ माने एस सेल' मोनोबालाय माने माबारैथो फाननो हागौ हानो
औ नंगौ नोंथां
औ इनिखायनो जानायनि थाखायबाय आरो माने जोंनिथिं माने एसे ओ गेदेर दैमा दैसाफोर दङ नालाय बेखाय जोंनि सुबुं माने ओनसोलनि सुबुंफोरा खखाफोराव मोननाय नाफोरखौ बा सेनफोराव मोननाय ओ नाफोरखौ माने बाजारफोराव फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ जेब्ला बुरजा मोना आरोखि ना औ नोंथां
अब्ला नोंथां दिनैनि समाबो जाबाय ना नामा अब्ला जों एसेयावनो दोन्थ'नोसैदां कलखौ औ दे नोंथां गोजोनजों औ औ